खोन खोनादोंनाा नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा फ्रि ना दा?
औ
अ अब्ला दसे रायज्लायनो हागोन ना नोंथाङा? मोनसे आयदा लानानै फैदोंमोन आं आयदाया जादों जोंनि बर' थुनलाइनि सायावनो सावरायनोसै बिदिब्ला जोङो
औ
थुनलाइ होननानै बुङोब्लाथ' जों गिबियावनो मिथिखायो थुनलाइया मोनसे खन्थाइ रायथाइ सुंद' सल' सल'मानि गेजेरजों मोनसे बुंफबनाय। जेरैबायदि जोङो बर'नि थुनुलाइ होन्ना बुङोब्ला जिगु जौथाइनिफ्रायसो जों नुनो मोननाय जायो। जेरैबायदि बर' बर'नि थुनलाइखौथ' गिबि गिबियै सोरजिदोंमोन होनना बुङोब्ला एफा एनै मानेखि आ आखाइ होजेनदोंमोन होनना बुङोब्ला जों मिसननारि मिसनारिफोरखौसो बुंग्रोनो हायो बिथांमोनासो बर'फोरनि सोमोन्दै गावसोरनि बिजाबफोराव एबा गावसोरनि गावसोरनि जि लाइसिफोर बायदि बेफोराव एफा एनै लिरनानै गालांदोंमोन होननानै जों बिसोरनि बिजाबफोराव मोननो हायो। बिनि अनगायै जों जिगुजौ जिबा मायथाइनिफ्रायसो जोङो बर'नि जेरैबायदि बर'नि फिसायाव हायेन बेखौ गंगचरन कसारिया आयेन बिजाब हिसाबै लिरनाय फ्रायसो जोङो एफा एनै एफा एनै दावगै दावगायै आथिखाल मुगायाव एसेबाबो जों जौगाबाय होननानै मोननो हायो आरो बर' थुनलाइखौ। जेरैबायदि जोङो जिगुजौ नैजि मायथाइयाव बाथौनि नाम बैसागुनि गिदु बे बेबो जोंनि बर'निनो गांसे बिजाब आरो बिनि अनगायै जिगुजौ नैजि मायथाइनिफ्राय जोङो लाइसिखौ ओंखारनायखौ नुनो मोननाय जादों बिबार लाइसि बेयो जिगुजौ नैजि मायथाइाव सितिरन्जन मुसाहारिया गावनि आखाइजोंनो लिर खोबनाय हिसाबै बेखौ गिबि गिबियै सेबखांनाय जादोंमोन बेनि अनगायै जोङो सेबखांनाय महराव बिबार लाइसिखौ जिगुजौ नैजिब्रै मायथाइाव मोननाय जादों बे बिबार लाइसियाव जोङो गोबां खन्थाइफोरखौनो नुनो मोननाय जादों। बेहाय खन्थाइरारि बिथिङानो बांसिनै लिरजादों आरो बैफोर खन्थाइफोरा जोंनि बर' हारि गोग्लैसोनानै थानाय हारिफोरखौ बोखांनो नाजानाय आरो सोलोंथाइनि बिथिंखौ दावगा होनो नाजानाय आरो गोग्लैसोनानै थानाय जोंनि जोंनि सेंग्रा सिख्ला बेफोरखौ बर' हारि हारिखौ एसेबाबो फुजाखांनो नाजानाय बेफोरखौ नुनो मोन्नाय जादों बे जेरैबायदि जोङो बिबार लाइसिनि खन्थाइ होननानै बुङोब्ला बिमा फिसा खन्थाइ बिमा फिसा खन्थाइआव चितरन्जन मुसाहारिया गावनि गथ'खौ माबायदि सोलोंथाइ होनांगौ गथ'खौ माबायदि फुङावनो फोजानांगौ आरो सासे बिमाया माबोरै गावनि गथ'खौ दिथा होयो बैफोरखौ बे खन्थाइाव लिरनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो बिनि अनगायै जेरै जाखांदो जलधर ब्रह्मनि बे खन्थाइावबो जोंनि बर' हारिखौ माबोरै जाखांनो थिनदों आरो माबोरै दावगानांगौ बेखौ जोङो खन्थाइनि गेजेरजों दावगाहोनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बिनि अनगायै जोङो अलंबार लाइसि अलंबार लाइसिया नाइनटिन थार्टि ओइद मायथायाव ओंखारनायखौ नुनो मोननाय जादों बे लाइसियावबो रायथाइ रायथाइखौ एफा एनै सोरजिनि जेननायखौ नुनो मोन्नाय जादों आरो बिनि अनगायै नाइनटिन फरटि मायथाइआव जोङो हाथरखि हाला हाथरखि हाला लासियाव एसे गुवारै लिरनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बिनि उनाव जोङो लासै लासैनो नाइनटिन फिफटि टु मायथाइआव जेर जेब्ला बर' थुनलाइया जोनोम जायो अब्लानिफ्राय जों बर' थुनलाइयाबो एसे गोग्गो आरो एसे दावगानाय महराव जों नुनो मोननाय जादों आरो बिनिफायसो जोङो जोङो जेरै सल'मानि बिथिंखौ जों नायनो हा नायनो थाङोब्ला सल'मायाथ' नाइनटिन सिक्सटि टु मायथाइयावसो गिबि गिबियो जोङो दावगा जेननायखौ नुनो मोन्नाय जादों चितरन्जन मुसाहारिनि आखाइयाव जुजाइनि अर सल'मा बे जो-जोङो सल'मा होनना बुंनाय लोगो लोगो जों बांसिनै बर' समाज समाजारि जाथाय बि सल'माखोनो बांसिनै मोननाय जायो समाजारि खामानि दामानि मावनाय मावनाय जानाय जानाय लोंनाय इदिनो गासैबो बर' समाजखोनो लानानै बो रायथाइगिरिफोरखौ बा खन्थाइगिरि फोरखौ गासिखौबो मानेखे समाजनि बिथिंखोनो जोङो सोरजिनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन बर' थुन्लाइनि गासिब्बो आयदाफोरावनो आरो बिनि अनगायै जों सुंद' सल'नि बिथिंखो नायनो थाङोबा जोङो सुंद' सल'खौ जोङो नाइनटिन सेभेन्टि मायथाइनिफ्रायसो इ एफा एनै बांसिनै दावगानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेनि अनगायै जों बांसिनै जोङो जेरैबायदि जोङो खन्थाइनि बिथिंखौनो आं एफा एनै बुंबावनोसै थुनलाइनि बिथिङाव। खन्थाइ बिजाबखौ जोङो जेरैबायदि आंनि अनजालिया मोसा फाख्रि आरो बिनि अनगायै जोङो उन्जुनि खन्थाइ फासिनि दौलें अखाफोर आरो बिनि अनगायै जोङो अख्रां गंसे नांगौ सितरन सररि चितुरन्जन नङा बिनि रायथ खन्थाइ बिजाबनि नामखौ बावबाय आङो। आरो बिनि अनगायै जोङो बुंनो थाङोब्ला गोबां जोङो थुनलाइयारि बिथ थिंजोंबो जों सासे सुबुङा गावनि जिउखौ जोङो दावगानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो थुनलाइ लिरनानैनो खायफा फा खायफा सुबुंफोरा जोङो गावनि मुंखौ सोरजिनायनि गेजेरजों आरो बान्थाबो मोननो हानायखौ नुनो मोननाय जादों बेनिखायनो जोङो थुनलाइयारि बिथिंखौ जों दावगा होनोब्ला जोङो मानेगे साफ्रोमबो सुबुङानो जों सोलोंथाइनि फारसे बांसिनै गोसो होनांगोन। आरो सोलोंथाइखौ जों बांसिनै गोसो हो-होनायनि गेजेरजों जों बांसिनै जों थुनलाइयारि बिथिं जेरै खन्थाइ रायथाइ सुंद' सल' फोरखौ जों साबसिननिफाय साबसिन दावगानायखौ जोङो गो मोजां मोजां सोदोब लिरनानै बैफोरखौ रनसायनो नाजानांगोन अ ब्लासो जोंनि थुनलाइया बांसिनै दावगागोन आरो। आरो बिनि अनगायै जों बुंनो थाङोब्ला गोबां थुनलाइजोंनो जोङो आथिखालाव गोबां पद्मस्रि बान्था बेफोरबायदिनो गोबां बान्थाफोर मोननायखौ नुनो मोननाय जादों। नोंथाङा बेफोर थुनलाइफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सान्दों नामा?
औ नोंथां ओ
औ।
थुन्लाइ होननानै बर'नि थुनलाइ होननानै बुङोब्ला थ' आरो नोंथाङानो गोबाङैनो बुंलांखाबायानो। ओ बर'नि थुनलाइ होनोबा जों मोननै रोखोमनि थुनलाइखौ मोननो हायो जेरै गोजाम आरो गोदान। गोदान होननानै बो ओ गोजाम होन्नानै बुङोब्ला जों गिबियावनो जागायजेननायनि निफ्राय लानानै जिगुजौ ओ बाजिनै मायथाइनिफ्राय मोननो हायो। बाजिनै मायथाइसिम आरो गोदान होननानै बुङोब्ला जों बाजिनैनिफ्राय आथिखालसिमनि जा सोरजिजानाय थुनलाइफोर बेखौ जोङो गोदान होननानै बुंनो हायो ओ गोदान गोजाम मुगायावहाय जोङो थुनलाइ होननानै बुङोब्ला बांसिनै जोंना जिगुजौ मायथाइनि फ्रायसो सोरजिादों बेनि सिगां जोङो बांसिनै जेनेबा अन्थाइनि अबावबा दानख'नाय महर जेनेबा बबेबा माबाफ्राव बिदिनो जेनेबा सिगां समावहाय जेनेबा बिदि लेखा लिरनाय मानाय बेफोरबायदिखौ जों मोननो थाङामोन बेनिखायनो बांसिनै जोङो अन्थाइआव दानख'नाय बायदिनो सावगारि बोनाय बायदि रोखोमनि बेफोरखौसो जों मोननो थाङोमोन
औ
जेब्ला जिगुजौ जिगुजौ जिबा मायथाइाव दिहुनजानाय ओ बर'नि फिसा अ आयेन बे बिजाबखौ जों गिबियै मोननो हायो गंगचरन कसारि बिथाङा गिबियै बे बिजाबखौ सोरजिदों बेयाव हाय माने बर'नि माखासे आयेनफोरखौ माने सोरजिनानै गालांदों बिनि गेजेरजों जों मोननो हायो जे बर'आव मा मा आयेन दङ माबायदि आयेन आयेनखौ बर'फोरा सोलिनानै मानियो बेफोरबायदि माने आयेनफोरखौ जोङो बे बिजाबावहाय मोननो हायो बेनि अनगायैबो जोङो ओ बिनि उनावहाय जों मोननो हाबाय बाव जिगुजौ नैजि मायथायावहाय बाथौनाम बैखागुनि गिदु आरो प्रसन ओ प्रसन कुमार खाख्लारिनि आरो बिनि उनावहाय जों मोननो हाबावो ओ जिगुजौ नैजिथाम मायथाइयावहाय खन्थाइ मेथाइ मादाराम ब्रह्म आरो रुपनाथ ब्रह्मआ सानैजों जयै सुजुनाय बे बिजाबखौ जों मोननो हाबावो बेवहायबो जों मोननो हायो माने गोबां ओ खन्थाइ मेथाइफोरखौ जों मोननो हायो मोननै बाहागो गनानै बिसोरो लिरदों जेरै खन्थायारि मेथाइ बेवहायबो माने बर'फोरखौ बर' सुबुंफोरखौ माने गोदोनि समाव बर'फोरा गोदोसोनानै दंमोन नालाय बे गोदोसोनानै थानायखौ माने जाखां खांनो थिननाय एबा सिबिनाय माखासे इदिनो जेनेबा ओ फुजिनाय बेफोरनि बागै माने जों बेफोर खन्थाइफोरावहाय जों मोननो हायो मानो होननानै बुङोब्ला ओ गोदोनि बांसिन थुनलाइफोरावनो जों मोननो हागोन हारि फोजाखांनाय खन्थाइ आरो जेनेबा समाज सिबिनाय बा सोंखारिनाय बेफोरबायदि माने सोंखारिनो ओ मोनसे समाजखौ बा जोंनि हारिनि सुबुंफोरखौ माबायदि माने फोजाखांनो हायो बा माबोरैहाय
औ
बिसोरखौ गोदान गोजा मुगानि खन्थाइफोराव मोननो हायो आरोना
औ
बेबायदिनो मोननो हागोन जों जाय जिगुजौ नैजि मायथाइयाव लिरजानो जेरै बिबार लाइसि बेफोर सति चन्द्र बसुमतारि खांनानै दिहुनदोंमोन बे बिबार लाइसियावबो जों मोननो हायो जे ओ गोबां माने रोखोमनि बर' हारिखौ फोजाखांनो नाजानायनि माखासे सानस्रि बा नेरसोनफोरखौ जों मोननो हायो आरो बेफोर बे बिबार लाइसि बेवहाय जोङो रायथाइ महरनि माखासे माबाबो मोनो जोङो लिरनायखौबो जों मोननो हायो। आरो बिनि अनगायैबो जों मोननो हाबावो जेरै ओ जिगुजौ नैजिद' मायथाइयाव बर'नि ओ गुदि सिबसा आरो आर'ज बेवहाय जों मोननो हायो जे माने सासे आइजोनि आखल आखुआ माबायदि जानांगौ माबायदि माने बियो नखरजों हाबा जाखा खांनायनि उनाव न'खराव माबोरै गोरोबलायनानै थानांगौ माबोरै संसार जानांगौ बिजावजालि एबा ओ गावनि फिसाय एबा न ओ गथ' गथायफोर माबायदि माने सिबिनांगौ माबायदि फोरोंनांगौ माने माबायदि गोरोबलायनानै न'खरखौ दानांगौ बेफोरबायदि गासै माने ओ ओ माखासे सुबुरुन बा बिथोनफोरखौ जोङो बे बरनि गुदि सिबसा आरो आरजाव मोननो हायो आरोना बेनि अनगायै जों मोननो हाबागौ जेरै बेयावनो मोनानि आरज फुंनि आरज माने ओ जोङो जेब्ला खामानि मावनानै ओ जेब्ला फैयो अब्ला जोङो मोनासि मोनाबिलियाव माबायदि इसोरनि सेरावहाय आरज गाबनांगौ बेफोरबायदि माने आरज गाबनायखौ जों मोननो हायो आरोना बेवहाय आरो बिनि अनगायैबो जेनेबा फुंनि आरजाव जेब्ला जोङो जेब्ला ओ फुङावहाय सिखार सिखारनानै मानसिया जेब्ला गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय बा नखरखौ ओ फिसिनो थाखाय जा माने खामानियाव ओंखारलाङो बिनि सिगां जों माने खामानियाव ओंखारलांनायनि सिगां माबायदि जेनेबा इसोरखौ फुजिनानै बा सिबिनानै थांनांगौ बेफोरबायदि माखासे आरजफोरखौ जों मोननो हायो आरो जेनेबा ओ सासे आखल गोनां हिनजाव जानोब्ला बा आखल आखु गोनां सासे जो जानोब्ला बा नखरनि माइनाव जानोब्ला मा बाय थि जानांगौ फिसाय सिबिनांगौ बेफोरबायदि माखासे ओ गियानफोरखौ बा बिथोनफोरखौ जों बेफोर माने बिजाब फोराव मोननो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ मोननो हाबावो जेरै ओ जिगुजौ ओ माबायाव जिगुजौ ओ थामजि मायथाइयाव ओंखारनाय ओ थामजिदाइन मायथाइ बिदांखायनाय अलंबार लाइसिनि गेजेरजोंबो जों गोबां मोननो हायो बिनि अनगायैबो जेरै ओ जेनथखा आरो बिनि अनगायैबो जेरै ओ बायदि रोखोम रोखोमनि जोङो बे गोजाम मुगानि ओ लाइसिफोरावहाय जों मोननो हायो आरोना बायदि रोखोमनि जेनेबा खानथिफोरखौ जों मोननो हायो आरो बेफोरनि गेजेरजों जे बर' ओ बर' बर हारिखौ गोदोनि माखासे साननो हनो गोरों सानैसो लेखा गोरों ओ थुनलाइगिरि एबा ओ सुबुंफोरा बेफोरबायदि खन्थाइ रायथाइ बा बिदिनो सुंद' सल''सरि सुंद' सल' नङा ओ बिनो जेनेबा खन्थाइफोर सोरजिनानै बा रायथाइफोर सोरजिनानै बा बायदि रोखोमनि थुनलाइफोर सोरजिनानै आरो फावथायनि गेजेरजोंबो बेफोरखौ माने ओ फोसाबनो नाजादोंमोन जों बेखौ मोननो हायो गोदोनि दिनाव फावथाय होननानै बुङोब्ला जेरै थाखाख्रि फारला बेफोरबायदिखौनो जों मोननो हायो सेरजा गावन बेफोरबायदिखौनो बेफोरनि गेजेरजोंबो माने ओ संसार जानायाव माखासे माने जेनेबा ओ मावनाय दांनानै मेंनाय बानाय बेफोरबायदि समावहाय जेब्ला मोनाबिलि समावहाय ओ सोरजागायावनो दिन्थिनाय बा बिदिनो सल'बाथा खिन्थानाय बा बिदिनो थाखाख्रि फाला रोखोमनि गावन दिन्थिनाय बेफोरबायदिखौ जों माने मोननो हायोमोन आरोना आरो गोजान गोदान मुगानि थुनलाइ होननानै बुङोब्लाथ जोंबो मोननो हायो जेरै ओ जिगुजौ दजिनै मायथाइयाव ओंखारनाय‌ चितरन्जन बर' ओ चितरन्जन मोसाहारिनि जुजाइनि अर बे सुंद सल' जेनेबा जुजाइनि अरखो जों मोननो हायो बेवहाय माने समाजारि सावगारियानो बेरखां जादों होननानै जों बुंनो हायो। आरो बिथाङानो समाजारि साव